औ हरजाबायब्रा एबार।
ओमफ्राय आंना बिदि बर'नि लिरनाय फैयासै नोंना फैदों? आंना मा बयदि फैयासै ओमफायो।
बर' लिरनाय फैयाखै?
उमहो। नुवाखै आरो। नोंना फैयो ओमफाय?
बर'नि गोजा रा आंना दाबबो। हो? औ बर'नि फैदों दासो फैदों।
अह' आंना फैयासै। मा जालायखोथाय। आंना दा फैयाखै।
खोनाबाय?
औ खोनादों दा फैया। इमफाय आंना जेबबो फैयाखै जिर'।
ए।
आंना आं हरबा हरबाल' फैदों। उमहो।
औ हरबाल' फैखायो ना।
गाव हर आं हर
होनबाबो बेखौ औ बेखौ थासखौ फुरा खालामाबो आद थाखा मोनो रा बे थास खौ फुरा खालामग्राया दस थाखा मोनो।
ए
बिदि
रोंनाय रोंबाय दासो
मारै
रोबाय दासो
रोंबाय
उम
एबोरै सिखारफैसिगोनलै रा ओमफ्राय आंना सिखारनाय नंलालाय बिदि बुज
ए ओमफाय जोंथ' खनना जादिया जों सानैलाय
एबारजों
बै बाहार बायरांथ'
नोंसिनाव थांजेनबा हरदो दाजों दाहरनायजों
माला दाहरा आं थालानो गैया
दा नै दहाय हरनाय दा हरनाय खननै ओमफाय दहाय नोंसिनाव थांबा ह हर नाय
हा
उम
माबा दा खनसे ओमफ्राय दहय खनसे हरबाय जायो दा
औ हो
ओइ थांगोना थाङा नाय नायबाव दायहाय
औ इबा हाय नोंना जाबावबाथाय जाबायरा